आं खोनादों
औ नोंथां।
ओ ओ नोंथाङा
अ दङ नोंथां ओरैनो।
अ नोंथांनो आं फन हरनायनि जाहोन
औ नोंथां।
औ नोंथां जोंनि जेन'बा बर' आइजोफोरा गोदो गोदाय एबा दाखौ माबायदिागोन नोंथाङा
औ हागोन नोंथां।
उ।
बिदि ओ दानाय लुनाय बर'फोरनि बुङोबाथाय ओ गोबां उम उन्दै जों उन्दै समनिफ्रायनो बेनि सिगांनिफ्रायनो ओ बर' हारिया जोनोम जाजेननाय ओ समनिफ्रायनो बुंजायो। ओ आजै आजौमोननि समनिफ्रायनो बि- थांमोना ओ दानाय लुनायखौ जोङो आखा फाखा नुनो मोनबोदों नोंथां।
औ नंगौ।
ओ बिदिनो गोबां ओ ओ फिथोब लानानै ओ बिदिनो एम्फौ लाथा फिसिनानै बिनि फिथोबजों ओ थाव ख्रि लुनानै इन्दि जि बानायनाय ओ बायदि ओ बिदिनो खुन्दुंजों ओ बिदिनो लुनानै सि दाबोनायखौ जों नुनो मोनबोदों। ओ गाब थाखाय ओ बर' आइजोफोरा बिदिनो हाजो हाजो सेरफोराव बिदिनो बिफां लाइ फांनि बेन्दों बेलाफोरखौ बिनि रस ओ
औ।
बि बिनि गाबजों फोननानै ओ खुन्दुंआव फोननानै खौ सि दानाय जायोमोन ओ बेखौ नुनानै दानाय जायोमोन। जि ओ दानो ओ दानाय समखौ जोङो नुनो मो ओ जि दानो था- खाय जोंनो ओ हिसानि गोनांथि जायो। ओ बेहाय ओ खुन्था थब्रै बिदि ओ गायनाय जायो। गायनानै ओम बेखौ रासो बेहाय रासो बिदि आगर एरग्रा बालेब, ओ बिदि ओ ओ फाननाय ओ बिदि गान्दै सोख्रि बिद दिनो ओ मुथि ओ सामफेर ओ बायदि ओ नुनो मोनो ओ बिथांमोना
औ नंगौ।
आगर एरनायावबो जोबोर आखा फा फाखा आइजोफोरा आगोलनिफ्रायनो बिदिनो ओ बे बिदि आग ओ सि जिखौ दायो गोबां रोखोमनि जि दायो। ओ बेफोरखौ गामि ओनसोलाव बां सिन नुनो मोननाय जायो।
औ नंगौ
दायो फालि ओ बिदिनो गुसुं फालि गोला फालि ओ बिदिनो बायदिसिना दायो। आरो लां लांगा अग्रं ओ बायदि दानाय एनै फानो। बिथांमोना ओ बिदि गोबां रां खामायनो हायो न'आवनो बिद दि दानाय लुनाय खालामनानै ओ गोबां नख खरबो सुंथाबोदों बर' आइजोफोरा दानाय लुनाय खालामनानै ओ दानि जुगाव थ' आरो जोबोद दारिमिन ओ गोदो गिदिर गिदिर दारिमिन ओंखारदों बर'फो फोरनियाबो जोबोर ओ सोलों थाइजों लोगोसे जौगालांदों। ओ दानाय लुनायावबो बर' आइजो फोरा हारिमुआव दानाय लुनायाबो जोबोर गोख्रै जानांदों दानि जुगाव ओ बिथांमोना बर' आइजोफोरखौ दानाय लुनायाव नोजोर नायनानै नायोब बा नुनो मोनो बर' आय आयजोफोरा जोबोद आखा- फाखा दानाय लुनायफोराव बि बिदिनो ओ जे आगोल ओ आजै आजौमोननि समाव ओ आइजोफोरा बिदि सि खिरि बिबाराव बानाय ओ दाउ अख्राआव बिरलांना थानाय बिदिखौ नायनानै ओ बिथांमोना ए खांनो हायो होननानै जोङो मो मिथिनो मोनबोदों नङा होमबा नोंथां ओ आगरखौबो बिदिनो फारसा आरो दख दख'नाफोराव आगरफोरखौ गोबां जातनि बिदनि एरनायखौ जों नुबोयो बोग्रि बिबार बिदिनो फारौ मेगन ओ दिंखिया बिलाइ बायदि आगरफोरखौ जोङो हाजो आगर बायदि एरनायखौ जोङो दा सिमबो नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां
औ नोंगौ नोंथां
ओ दा दानि सोलिबोबाय थानाय दिनावबो बिथांमोना ओ बर' आइजोफोरखौ बिदिनो गाननाय जोमनाय बर'फोरनि फाननाय फालांगिफोरखौ जों जोबोद ओ बर' आइजोफोर खौ बांसिनानो ओ हाथाय बाजारफोराव जोङो गलाफोराव नुनो मोनो बिथांमोना गोबां न'खर सुंथायो बिदिनो
औ नंगौ नोंथां ओरैनो
नोंथांनि जागायावबो बिदि दानाय लुनाय बिथांनिया माइबा फोर बुंनो सानदों नामा नोंथां बुंनो
औ अ थिग औ थिग नोंथाङा बुंनाय बायदिनो जोंनि गामि एबा ओनसोलाव बिब्दिनो आगोलनिफ्रायनो गोदो गोदायनिफ्रायनो हि दाबोनायखौ आं नुनो मोनदों आरो नोंथां बर' आइजोफोरखौ मानोना बर' आइजो जेरावबो आखा फाखा हि दानाय ना गुर गुरनाय बिबदि ओ जेराबो आखा फा नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ नोंथां
थिग बेबायदिनो ओ ओ गोबां मानसिफोरानो गोदोनिफ्रायनो हि दानानै न'खरखौ खुंबोदों आरो हि दाय दायोनो जेनेबा गानबोदों ओ बिब्दिब हायाब्लाबो हिखौ न'आवनो दानानै गानो आरो आं नुनो मोनदोंदि ओ बेदि हि दानायखौ आङो जेन'बा गोदो बांसिन नुयोमोन दा एसे खम जानाय नुनो थांदों आरो नोंथां मानोना ओ दानिया बिदि हि दानायफोरखौ बांसिन दा बायो बिदिनो हि दानो बानायनि थाखाय बेखौ जोङो हाथाय बाजारनिफ्राय बायना लाबोना गां बांसिन गाननायखौ आं नुनो मोनदों आरो नोंथां
औ नंगौ नोंथां
औ थिग बेबायदिनो गोदो गोदाय जों बिजाबफोराव आरो आबौ आबैमोनखौ होननाय खौनादों जेन'बा आसागि बैसागि बिब' बिनाव नाव सानैनि मुंखौ नङा होमबा नोंथां बिसोरबो बिब' बिनानाव सानैबो जोबोद हि दायोमोननो बिसोरो ओ ओमफाय थिजों सिखिरि बिरलांबा दाउ बिरलांब्राबो बेखौ ओ जेन'बा थाबैनो बेखौ नुनानै आगर एरखाङो मोननो गो गोदो गोदाय ओ थिग बेबायदिनो ओ ओ ओ मोननैसो आगरनि मुंफोरखौ आं नोंथांनो बुंनो सानदों बिदिनो जेनेबा हाजो आगर बग्रि बिबार फारौ आगर बिदिनो जेरेमा आगर बिदिनो बायदि बायदि आगरनि बुंदोंमोन आरो नोंथां गोदो गोदाय
औ नंगौ नोंथां।
ओ बिजाबफोराव मोनदों आरो आबौ आबै मोना बुंदों जे जेनेबा गोदो-गोदाय बिब्दि ओ खुन्दुंनि गाबखौ जेनेबा बिदि मेचिनफोराव बानायनायखौ बिबदि गैयामोन। आगोल मानो होनोमब्ला गोदो-गोदाय खुन्दुङाव गाबहोनो थाखाय जों बे ओ फिथाइ मोनो बे फिथाइफोरखौ फोरखौसो जोङो सिफ्लेनानै बे खुन्दुङाव होननानै बेखौ गाब होयो होननानै आं खोनाबोदों आरो फरायनो मोनबोदों नोंथां।
औ औ
औ ओ थिग बेबायदिनो ओ बर' आइजोफोरा ओ आगोलनिफ्रायनो बिबदि हि दानानै फाननानै न'खरखौ ओ सोलिबोदोंमोन आरो नोंथां।
औ नंगौ,
ओ नोंथांनि ओ गामि एबा ओनसोलाव दाबो बिबदि आगोलनि बायदि हि दानाय नेमखान्थिखौ नोंथाङा नुबो, नुदों नामा?
औ नुनो मोनबोदों नोंथां। ओ जोंनि गामि बर' समाज अ बिदि गामिफोराव आइजोफोरा दानाय लुनायाव दासिमबो जोबनो थांआखै बिदि जेनेबा नखर न'खरफोर गामि ओनसोलाव न'खर न'खर गैयाबाबो ओ न'खरफा न'खरफा दङ बिदि दानायफोरखौ दानि दिनाव, ओ गुबै जिखौनो मोननो थांला नङा होमबा नोंथां? ओ गोबां दारिमिन ओखारबाय बिदिनो गो गोबां ओ जौगालांबो बाय रां ओ रुफाखौबो ओ आगोलनिसाय बांसिनसो बिदि खामायनो हासिनबाय नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां
आरो ओ बिदि जिफोरा गुबै जिखौ ओ आगोलनि बायदि बिदि गुबै जिखौ मोननो थांला। गासैबो ओ बिदिनो ओ दुुब्लिकेट जिफोरखौ जानाय फोरखौ जों नुनो मोनदों
नोंगौ नोंथां, माने नोंथां बे औ दा बे मिसिं सिङाव दानाय बिदिनो हाथाय बाजाराव बायनानै लाबोन हि जोमनिफ्राय बे जों न'आवनो दानाय हि जोमा बांसिन जोरो आरो मोजांसिन आरो गाननो नोंथां औ ओ थिग बेबायदिनो औ औ बे बिदिनो जेनेबा ओ जोंनि बर' आइजोफोराबो बिदि हाथाइ बाजाराव जेन'बा खसावनो खस्थ' खालामालासिनो हाथाय बाजारनिफ्राय बायना मोननायनि थाखायनो जोंनि ओ बर' आइजोफोरा दानिया हि दानाय खौ आं एसे खमायनाय नुनो थांदों आरो नोंथां
औ नंगौ नोंथां थारैनो
ओ नोंथांनि ओ नोंथांमोनाबो न'खराव बिब्दि ओ दखना ओ गामसा गाननो थाखाय फालि लानो थाखाय हाथाय बाजारनिफ्राय बायोना न'आवनो दानानै गानो नोंथां
खिनिखौथ' ओ समनिबो आंखाल दानि ओ दिनाव नङा होमबा नों थां खामानिफोराबो गोबां गावबागाव थायो।
औ नंगौ
ओ दानाय जायो दाबाबो बिदिनो गोबां ओ दानाय जाया बि गामसा फालिफोरखौ‌ माथानि फालिफोरखौ दानाय जायो माथानि दख नाफोरखौ ओ हा हाथाय बाजारावथ' गुबै जिखौ नङा मोना होनबा नोंथां ओ गुबुन लांगा दखनाफोरखौ बायनाय जायो। ब्लाउसफोरखौ उम बायनाय जायो। बिदि ओ गामसाफोरखौ न'आवनो दाना होनाय जायो नोंथां
औ बिब्दिनो गोबा औ औ आगोल दोंङोमोन दा इस गैला नोंथां माने इसे खमायबाय बिदिनो जोंनि बर' आइजो बा लाइमोनफोरखौबो आं गोबां नुनो मोनदों जेनेबा बे एसे गोजानफोराव जेनेबा हि दानो थांनाय औ ग्रुब बिदि पाद मुगानि हि दानो थांनायखौ आं नुनो मोनदों आरो नोंथां।
औ
बिदिनो गामिफोराव एसे खम जाबाय हि दानायफोरा
औ
औ ओ बिदिब्ला ओ नोंथां जोंना समाबो जाना फैबाय नङा होमबा नोंथां औ नों नोंथांजों आं बर' आइजोफोरनि हि दानायनि बागै सावरायनानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय नोंथां
गोजोननाय थाबाय
औ दे बिदिब्ला नोंथां बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय। ओं दे